खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दं।
आंथ' दायो ओरैनो दंथयो नोंथां
औ औ मोनाबिलिनि अब्ला गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ आं दा नोंथांजों ओ एसे खोथा सावरायनो होननासो हरदोंमोन नोंथां बे जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
औ दे बिदिब्ला फोरमायलांदो नोंथां
औ होमबा गिबियावनो नोंथांनो मा होनो बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि जेनेबा अनलानि सोमोन्दैनो खोन्थागोरोनोसै नोंथांनो जोंना अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायो होनबा जोंना बेबियावनो मा होनो माइरं नांग्रोगोन माइरं लाग्रोनांगोन जोंहा नांगौ जखानि जों जेनेबा जेसेबां जखानि ओंख्रि संगोन जेनेबा बे जखानि जोंङो मा माइरंखौ सोमनानै लानांगोन। बिनि उनाव जेब्ला माइरंङा जोंना गुरै जागोन होनोमब्ला जों मा बे माइरंखौ जोंना उवालाव गाहेनजों देनांगोन नंङाबा जोंहा दा मिक्सारफोर ओंखारबायना बा ग्रिन्डारफोर बेफोराव मा होनो जोंङो मिस मिस गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो ना बिनि उनाव जों मा होनो बेयाव जोंहा दाउफोर बेदरफोर होनो हायो। बे फारसेथिं जोंना सारायफोराव दाउ बेदर बा अमा बेदर होयोब्ला जों मा बेखौ थाव सेरनानै मोजांङै मा होनो बानलु संख्रि हालदै मस्ला होनानै मोजांङै एसे फ्राम फ्राम जानोसै मा जोंङो एवनानै लानांगोन आरो आरो जोंना फारसेथिं मा होनो बै मा माबानानै देनानै लानाय अनखौ जोंहा मा दैजों गलायनानै जेब्ला जों मा होनो बेदरखौ फामफ्राम एवफ्रावनानै दै होनानै बे दैया गोदौगोन होनब्ला जोंङो बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोंङो। दैजों गलायनानै हरनांगोन आरोना जोंहा दै गोदौबा ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो दै लागानानै हराबाबो जोंहा मा होनो एसे बे अन गुन्दैखौ जोंहा एसे फिसा फ्रि फ्रि सारनानैबो होनो हायो आरो बे जोंना अनखौ होखांनायनि उनाव जों मा खामनांगोन बे जोंहा खारदै होनांगोन जोंहा खारदैखौ माबोरै मोनो होनबा जोंहा खारैखौ थालिर फस्ला बा मा होनो मैथ्रु बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना जोंहा बेफोरखौ फिसा फिसा दाननानै फोराननाय जायो बिनि उनाव बेखौ सावनानै हांगार बानायनानैबा बे हाथब्लाखौ जों मा दैजों सरनानै दैखौ मोजाङै गोरि जहोनानै बे माबाखौ होनांगौ आरो ना जों बे खार बेखौनो खार्दै होनो जोंना बेखौ होथारनांगोन आरो ना जोंना अनला ओं जोंहा मा बेजों जोंना मा ओंख्रिया एसे होनो मिलौनो आरो मा होनो रिमाइडार जायो आरोना बेनि उनाव जोंहा बेदर एवनायाव बे अनला अन गुन्दै होखांनायनि उनाव खारदै होखांनायनि उनाव जों नामा मोजाङै ओंख्रि मोनजासिम मा जोंहा गोदौ होनोनांगोन आरो ना बेनि उनाव जोंहा मा गोदौहखांनायनि उनाव जोंना बे ओंख्रिया मा होनो संख्रि नांदोंना नांङाखै बेखौ साखिनायनि उनाव ओंख्रिया जाजाथाव जायोब्ला जेबा बेदरफ्रा मोनोब्ला जोंहा मा बेयाव जोंहा मोदोमग्रा बेसादबो होनो हायो। जेरै गंगार दुन्दियाबा दुन्दिया होनानै जोंहा मा खांनांगोन आरो ना। बिदि होनबानो जोंना मा अनला ओंख्रिया जायो आरो ना जोंना अनला ओंख्रिखौ जोंना ना मा हाबाफोरावबो होनाय जायो जोंना हाथासुनि हाबाफोराव जोंहा अनला ओंख्रियाव मा होनो दाउला मासे दाउजो मासे होनाय नेम दङ जोंना बेबायदिनो मा होनो गोदोनि दोरोङारि मा होनो हाबा हाथासुनि हाबायाव जोंहा मा अनला ओंख्रि होनाय नेम दं आरोना जोंना हालदै होयि अनदला ओंख्रि होनाय जायो जोंनिया। मफ्राय बेबायदिनो जोना गोबां मा होनो जोंना दाना मा होनो पसफ्रावबो जोंना अनला ओंख्रै होनाय नुनो मोनो हालदै होयि बेबायदिनो जोंना आरो मोनसे दोरोङारि ओंख्रिया जाबाय जों नामा नारजि ओंख्रि। जोङो नारजि बे नारजिखौ बो जोंहा मा होनो गिबियाव जोंहा फाथो बिफांनिफ्राय खानानै लाबोनांगोन बिनि उनाव बेखौ मोजाङै देथाफोरखौ गारनानै मा फोराननानै लानांगोन बिनि उनाव फोरानखांनायनि उनाव जों खामोन बेखौ आरो बस्थाखौ खाथेनानै बा प्लास्टिकखौ खाथेनानै जोंहा मा होनो ओंखाम संग्रा अरदाबनि एसे उखुन्दै नांनाय जायगायाव दोननांगौ आरो ना बिदिबब्ला जों नामा नारजिया जे गाज्रि जायाबा मोजाङै मा होन एसे रोमो दोदो खालार जायो होननानै साननाय जायो आरोना। बिनि उनाव जोंहा मा नांगौ जखानि नारजिखौ जोंहा दैआव मनानै लानांगौ नारजिखौ जोंहा मा होनो नारजिया जोंना रोखा जायोना नारजि गैखेर जोंहा बिरादनो बेखायनो गोखा हारानायनि थाखाय जोङो नारजिखौ दसेखिनि मा होनो सोमनानै लानांगोन आरोना मोजाङै एम्फौ सारथोब बा देन्थाफोरखौ बासिनानै। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा जेब्ला नारजिया एसे मा होनो गोखाया ओंखारनाय बायदि जायो होमबा जोङो माबेखौ बोखांनानै थौआव मा जोङो थाव सेरनानै ओमफ्राय खारै होनानै मोजाङै एवै एवै एसे मा होनो रेबबाथाय जोंहा बेयावबो खारदै होनांगौ जोंहा नारजि ओंख्रियावबो। आं दहाय नोंथांनो खारदै बानायनायखौ खोन्थाखाबाय। खारदै होननि उनाव जोंहा एव एवो जेब्ला मा होनारजिया रेबो होनोमब्ला जोंहा बेयाव दै होनानै लानांगोन नांगौ अखानि ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो दै होनायनि उनाव जेब्ला गोदौयै गोदौै नारजि ओंख्रिया मा होनो जेब्ला गेफे बा गेब्लेनाय बायदि जायो होमब्ला बेखौ जों मा सागं साननांगोन बेखौ सा जोंहा ना दिंखखौथ' ओरैनो जानाय हा नालाय बेयाव जोंहा मा होनो फारसेथिं जोंहा मा सारायाव थाव सेरनानि अमा बेदरफोरखौ मा होनो एवना लानांगोना आरो जोंहा मा होनो अमा बेदरखौ मोजाङै सुनानै थाव सेरनानै बेयाव मा होनो नांगौखिनि मा होनो मस्ला बानलु संख्रि हाल्दैफोरखौ होनानै जोंहा मा मोजाङै फ्रामाम एवनानै लानांगोन आर ना। बिनि उनाव जोंहा फारसेथिं मा होनो नार्जिखौ सागंजों जोंहा दोलो दोलो सानानै लाग्रनांगोन। एसे होनोमबासो जोंहा मा नारजि ओंख्रि गोथाव जायो आरोना आरो जोंहा बेबायदिनो जेब्ला मा होनो नारजिनि सागं सानाया जायो हब्ला जोंहा आरो अमा बेदराबो मा होनो एवनाया एसे फ्राम फ्राम जायो होनब्ला जोंहा बे बेदरखौ जोंहा मा नारजि हरनांगोन आरोना बिनि उनाव जोंना बेदर मोननायनि थाखाय एबा रस ओंखारनायनि थाखायबो जोंहा मा मोजाङै बेदरखौ होनानै एसे गोबाव संनांगोन जोंहा। बेबायदि मा होनो बिदि सङै सङै जोंहा जेब्ला मा होनो बेदरा ओंख्रिया मोननायनि थासारियाव फैगोन बेदराबो मोनग गोन होनबा जोंहा मा ओंख्रिया बे नारजि ओंख्रि जोंना जानाय जानाय जायो आरोना। ओमफ्राय बेनो बिदिनो जोंङो नेंजोगखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरोना। जेनेबा गुबुन-गुबुन मानसिफोरनि संनायनि आदबा गुबुन-गुबुनबो जानो हागौ। आरो बेनि अनगायै जोङ मा मोनसे बर' नि दोरोङारि ओंख्रिया मा जाबाय मा होनो जोंनिया। साम' सबायखौबो जोंना बर'फ्रा जानो जोब‌ बोद मोजां मोनो जोंना सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थायो जोंना साम'खौ गि बेयावनो दैनिफ्राय खननानै लायनांगोन बिनि उनाव साम'खौ एसे साफा खालामनानै हुनानै दाननानै बि साम'नि मोखं गारनानै जोङो मा
मोजाङै सुखां-सुखां बा गावसलिखानायनि उनाव जों मा बेखौ मोजाङै सुखाना लानांगोन आरोना बिनि उनाव फारसेथिं जोंङो सबायखौ प्रेसार कुकाराव रुनानै लानां नङाबा रुनानै लायाबा जोंहा साम'खौ एवखांनायनि उनाव बेयाव होसनबाबो जायो। जोंना बेयावबो सबाइ रुइनायनि थाखाय जोंहा खारदै होनांगौ आरो जेब्ला जोहा माने जेब्ला सबायाइया रूयो होमब्ला जोंहा मा एरै-एरै होनानै जोंहा मा सबायखौ गुब्रुहोनांगोन आरोना जोंना बेयावथ' सागं होनो हाया नालाय बेबायदिनो जोंना। बेयाव मगा दुन्दियाफोर होबा बा गंगार दुन्दिया हो बा जोंना जोबोद साम ओंख्रैया गोथाव जायो आरो ना जोंना बेबायदिनो माने साम' ओंख्रिखौबो संनाय जायो आरो ना। अब्ला नोंथाङा नोंथाङाबो मा होनो माबाफोर सावरायनो गोसो दङबा सावरायनो हागोन।
औ नोंथां नोंथाङा दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै मोजाङै माबायदि सङो बेफोर खौ फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आं दा नोंथांनो ओ ओरैनो बिफां लाइफांनि बाहायथि आरो बेफोर बिफां लाइफां खायसे मुलियारि बि बिफां लाइफांफोरा जेनेबा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो। आरो मुलियारि बिफां लाइफां फोराबो माबायदि जोंनो जो मदद जगायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे सावरायलांनोसै। दा जोङो बिफां लाइफां होनना बुंङोबा बुहुमाव जोंना थांना थानो थाखाय बिफां लाइफाङा गोनांखा। बिफां लाइफांनि अनगायै जोङो मानसिफोरल' नङा गोबां जिउनां फोराबो थांना थानो हानाया जोबोर गोब्राब आरो जेरैहाय जोंना बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों अक्सिजेन गेसखौ मोनो जाय बिफां लाइफांखौ ओ दानफ्लायोब्ला माने जोंनिनो खहा। बे बिफां लाइफाङा जुदि अक्सिजेन गेस होगाराब्ला जों रावबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो। जेरैहाय जोङो ओ बि बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों थाग्रा खुलिखौ जों गायजेन्दों होनबाबो बाराद्राय ओ गोरोन्थि जानाय नङा जों गोदो गोदाय हाजो खुंखर बिफां लाइफांफोरनि गिदिर-गिदिर बिफांफोरनि सिङावनो थानानै जोङो आश्रय लाग्रोबोजेननाय जायखौ जों जारिमिनाव नायनो थांबा मिन्थियो बेनिफ्रायसो जोङो जे-जेरैहाय मेलेमारि बिथिङावहाय जोंनो जौगानाय फैखांनायनि उनावसो जोङो ओ बायदिसिना गिदिर रोखोमैहाय जोङो न' लुनानै जोङो थाबोनो हमबाय। बायदिफोरनि हाय इथा बायदि गेजेरजों बिल्डिंफोर लुनो हमबाय। नाथाय गोदो समावहाय जोङो बे औवाफोर खो जोंनो हेबनानै ओ। न' लुनानै थाबोबाय जायफोरखौ आथिखालावबो दाब-दाब जायगायाव नुबोनो मोनो आरो बे बिफां लाइ फांनि गेजेरजोंनो जोङो बाटाम आरिबो मोननो हायो जाय जोंखौ न' लुनायाव हेफाजाब होयो। बेनिफ्राय बे बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो आरांगा मासि खाम फ्लाय बायदिसिना जिरादफोरखौ जों बानायनानै लानो हायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो बिफां लाइफाङा जोंनिल' नङा बे बिफां लाइफांफोरानो जोंनो हाग्रामाफोरा जेरैहाय ओ जुनारफोरनिनो न' होनना बुंजायो दावमा दाउसायाबो बिफां लाइफाङावनो बासा न' लुनानै जायों बिदिनो बेनिल' बेनि अनगायैबो बिफां लाइफांफोरा खाय जे मुलियारि महरैबो जोंनियाव माने सुबुं माहारिखौ हेफाजाब होलिया आरो। बे मुलियारि बिफांफोरबो दङ जायखौ गोबां औ मदद खालामो जेरैहाय जोंनि देहा सावस्रिफोरखौ बेराम आजारफोरखौ होस्रांनायाव होखारनायाव मुलियारि बिफां लाइफांफोरा मैखोमै बाहागो लायो आरो। जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला ओ जारि जायफोर उसुमै बे लाइफांफोराहाय जेरै जेनेबा जोंङो ओ मोनलाबायो होननानै बुंनो हायो जोंङो बिफोरो जोंखौ गोबां जेरै गारामा सानाय खर' सानायफोराव बा देहाफोरखौ स्रां मोननो मोनो। बेखौ माने मा जायोब्ला मोजां मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिनि थाखायनो जोंना मेजेरो बेनिखायनो जोंना गारमा सानाय मेजोर‌नाया नो देहाखौ रा मोन होयो आरो आरो जोंना खुगा सानाय हाथाय सानाय जखम बायदिफोरखौ फाहामनो था खायबो जों जारिखौ बाहायनाय जायो आरो बेयो जोंखौ मुलि बायदियै जोंखौ मदद खालामो। जेरै गोदोनि दिनाव जोंङो जारिखौ हाग्रा बंग्राफोराव मोननो थाङोमोन आथि खालाव जों दा एसे खम नुनो मोनबाय थेवब्लायबो दाबो जोबनानै थाङाखै बेफोरखौ जोंङो बाहायनो रोङोब्ला बियो जोबोद माने खायसे खायसे देहाफोरनि बेरामफोरखौ होस्राङो आरो लोगोसेनो जोंना थुलुंसि लाइफां जायनो जोंना बेबो जोंखौ जोबोरैनो मुलाम्फा होयो। बे थुलुंसि बिलाइफोरा जोंना गुजुनायफोरावबो जोङो लोङोब्लाथाय गोेग्लिनानै फुदुंना बेबो जोंखौ औ जोबोरैनो हेफाजाब होयो आरो दा आथिखालावथ' जोंना गोबां ओ था खानायाव लाग्रा थाव मोखाव फुनग्रा बायदिसिना जोंनि फोनग्रा किमफोराबो जोंनिया बेफोरबायदि थुलुंसि बायदि आरिजों बानायनाय ओंखारबाय मानो होनना गोदोनि सुबुंफोराथ' मिथिखायोमोन आथिखालाव आरो गोबां बिगियाननि बिथिंआव जौगानायनि गेजेरजोंहाय बा बेफोर खौ बिजिरनो रोंनायनि उनावहाय जिहेथु मिथिसिनबाय मिथिसिननायनि उनाव सुबुंफोरनो बेफोरबायदि जोंनो फोननायनि महरावहाय खालामनानै होबाय आरो। बेनि अनगायैबो जोंना दंबावो मानिमुनि बेफोरबो जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामो जेरैहाय बियो ओ बे मैगं आ हाय मानि मुनि नै बिदैखौ जोंङो लोङोब्ला ओ जोंनि गोसोखांनो हानाय गुन सोलोंनो हानाय गोहोफोरखौ जौगाहोनायावबो मदद खालामो होननानै जोंङो मोनथिया आरो बेयो जोबोद माने मुलाम फा गोनां जाय माने मेलेमारि जौगाथाय आरो गोसोआरि सांग्रांथिफोरखौबो लाबोनायाव हेफाजाब खालामो आरो बे मानि मुनियाहाय। बेनि अनगायै जों बुंनो थाङोब्ला निम बिफां बे निमनि बिलाइ गोखायाबो माने बिनि थावनाया गोखा जायोब्लाबो बे जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनां। जेरैहाय उदैफोरखौ साफा खालामनायावबो गाज्रि जानाय उदैफोरखौ स्र' खालामनाय बा सा बा खालामनायावबो निमा मैखोमै बाहागो लायो आरो आरो बिनि अनगायैबो सानि बि गुरनि बेरामफोरखौ जेरैहाय सिथर जानाय बायदिसिना जों माननाय बायदियारि फोरावबो जुदि ओ जोंङो निमखौ फुदुंना नै दुगैयोब्ला बे दुगैखांनायनि उनावहाय जों माने देहाखौ मोजां मोनोब्ला बेनिखौनो जोङो देग्लिनानै बिलाइ देग्लिनानै मोखां फुनानै लायोबा बेहाव बोखाङाव जानायखाय बिगुरनि बेरामिफोराहाय जोंना खारो होन खारो होननानै जों मिथिगौ आरो नेमनिफ्राय बिदिनो जोंना गोबां बा मुलियारि लाइफांफोर दंबावो जायखौ जों मिथिया जाासे बिफोरो जोंनि देहानि थाखाय फाहामथाय महरै हाबा मावो दा बेल' नङा